औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथां खोनादोंनो औ आदसा जोंनि आयदाया मामोनलाय दाना बैसा बैसागो न औ बैसागोनि सावरयाव आतसा नोंथांङा बैसागोनि सोमोन्दै माबाफोर सुंदयै फोरमायनो हागोन ना नोंथां औ नोंथांङा फोरमायलाय बैसागोनि सोमोन्दै सुदयै
अ नोंथां होमबा आं गिबिियाव नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै ना नोंथां जाखिनि रोंगौ
हायो नोंथांङा बुंथिजागोन
औ नोंथां होमबा नोंथांङा खोनासंदसै ना नोंथां दा नोंथां बैसागु होनना बुंङोब्ला जोंनि बर' समाजाव मोनसे जोबोद गेदेर एंगनो हायो मोनसे जोंनि फोरबो नंङा नोंथां बैसागुआ मोनसे जोंनि गाननाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्राय जोंहा सोलिबोनाय बैसागु मोनसे जोंनि जोबोद गेदेर एंगारनो हायैफोरबोना नोंथां ओ बेनिनो जोंङो गोदोनिफ्रायनो जोंहा बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननानै जोंङो फालिबोगासिनो ना नोंथां जेरै जोंङो गिबियाव जोंङो मोसौ बैसागु फालियो बेनि उनाव जोंङो गिबियाव जोङो मोसौ बैसागु फालिग्रोयो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बै मोसौ बैसागु फालिनायाव जोङो गिबियावनो फुङाव सिखारनानै बा जोङो बायदिसिना जेरै लाव फान्थाव हालदै बिदिनो दिग्लि लिथि बायदिसिना थाराय बायदिसिना लानानै जोङो मा खालामो बेफोरखौ हानानै जोङो माला सुयो ना नोंथां बिदिनो ओमफ्राय बै खान्था बायदि साराय फोरनि जोङो खिथव रांनानै थानाय जों बै हांगारफोरखौ ना लानानै जोङो थाव गुबैजों मिक्स खामना जोंहा ओ मा खालामो मोनलाय ओ फथा फोनलाय फोनो मोसौनाव ना बेफोरखौ फनानै जोङो मोसौखौ बा गोदोनि जोंहा सोलिबोनाय मेथाइ खननानै जों थुखैयो ना नोंथां थारायफोरजों बुनानै बा दैमा दैसाफोराव लांनानै जों थुखैयो जेरै जोंहा मेथाइआ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायनाय बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बेफोरबायदि होनना जोंहा मेथाइखौ नुनानै नोंथां
औ नंगौ नोंगौ
ना जों थुखैखांना मोसौफोरखौ बैानखालि जों उदां हगारनो हायोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बिदिनो जोङो बै हांगारनि फोथाफोरखौबो जों फोननाय जायोना नों मानोना जोंहा गोदो गोदायनि निफ्राय जोंहा बर' माहारिया हाग्रा बंग्रायाव रायजो जाबोनाय माहारिमोन ना नोंथां बेनि थाखाय जोंहा हाग्रा बंग्रायाव गोबां जिब जुनार मोसौ मोसा मोसौ थाय नालाय मोसा मैसो बायदिसिना लख्रा बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंहा मोनसे आबै आबौमोना फोथायोमोन मा बे मोसौनियाव हांगारफोरना फाख्रा सिख्रा खालामब्ला जेन बिसोरनिफ्राय बारग'योना नोंथां
औ नंगौ नौ
बेनि थाखाय जोंहा फोननाय जायोमोन आरो नोंथां बिदिनो जोंहा मोना मोना समाव बिदिनो मोसौआ फैनायनि उनाव जोङो गोदान फागा बा फागा जों मोसौफोरखौ ख पुरानाफोरखौ गारनानै ओ बिदिनो बिनोनि उनाव जोंहा मोसौ बोसौ बैसागुनि उनाव जोंहा मानसेयाव मानसे बैसागुआव गिबि सानाव जोङो बिदिनो जोंहा बर' माहारिनि बाथौ जोङो बाथौ धोरोमनि बेनो गुबै बुंजागोन नना नोंथां बर'नि बाथौआनो गिबिसिन ओमफ्राय जोंहा हबि सानाव जोङो फुङाव उथिनानै सिखारना दुगैस्रां लोबस्रां जोङो आफा बोराइ बाथौोनाव आलारि बाथि सावनानै जोङो न'खरनि गेदेरफोरखौ जोङो बिसोरनियाव बोर लायोना नोंथां बिसोरखौ जोङो खुलुमना खुलुमना बा आर'नाइ फालिजों जोङो बरायना बिसोरखौ सनमान होयो लोगोसे जोङो बिथांमोननिफ्राय जों बोर लायोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो उन्दै फोरनो जोङो उन्दैफोरनो जोङो अननाय होयो बायदिसिना मुवा बेसाद बायनानै ना गस्ला उनु जोमग्रा जि दा बैफोरनि अनगायैबो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बैस बैसागुखौ जोङो खोनानो मोनो गोदोनि समाव जोंहा बैसागुखौ मास मोनसे दान मोनसे खुङो होननाय खोनोमोन जोंना नोंथां आ आथिखालनि सुबुंफोराथ' जेन'बा बायदिसिना खामानियाव मुखुब जाबाय नालाय बेनि थाखाय एथ' गोबाव खुंला आरोना नोंथां सप्तासेफोर जोङो खुंनाय नुनो मोनो दा
औ
ना दा बै बैसागु खुंनायाव जोंहा मा खालामो बिदिनो जोंहा गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लाफोरा बर'नि दामनाय देनाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजाफोरखौ लानानै ज' ज'यै हानजा हानजा बायदिसिना मेथाइ रोजाबनानै ना खुगा मेथाइ रोजाबनानै मोसाना जोङो मागिनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां न'खर न'खर बेफोरनिफ्राय जों जा एसे फैसा मोनो बेफोरजों जोङो खाना बायदिसिना जानानै जोङो जोबोद मोनसे रंजानानै बारहोहरो ना नोंथां बैसागुखौ
औ
बेजों लोगोसेनो जोंहा मा खालामबयो मा बैसागु जोंहा बिदाय महरै जोंहा गामिफ्राव बैसागु जोबोद गेदेर खुङो आरो ना नोंथां जायखौ जोङो फांसनफोरनाय जायोना नोंथां बेफोर फांसन फोराव जोङो बायदिसिना बादायलायनायफोर लाखियोोना नोंथां गथ' फोरनि जेरै साननि समाव खारनाय बारनाय बायदिसिना मेथाइ रोजाबनाय खन्थाइ आवरायनाय ना नोंथां जेन जोंहा गथ'फोरा फरायनायनि अनगा ना नोंथां गावबा गावनि रोंगौथिफोरखौ जों बै बैसागु खं नि गेजेरजों जों खथि बिसोरो दिन्थिफुंनो हायो बेनि थाखाय जोङो बैफोर सुबिदाखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां बिदिनो जोङो बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुङो बेजों लोगोसे जोंहा हरनि समफोराव जोंहा गामि गंसे बा गंनै गंसे थाम जायफोर गामिया फिसा बिसोर गंनै गंथामजों लोगो नांनाबो खुङोना नोंथां बिदि हरनि समाव जोङो मोसानोबा जयै रंजााबानो नि थाखाय जोङो बर'नि जा जोंहा देंखो मेथाइ खनगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायना लाबोनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ
हांख्रायनानै जों मेथाइ खनो होननानै जोङो गामिसेयैनो जोङो अन्नायनि गेजेरजों जोंहा ना मुगैलायनाय गैया बा नेवसिलायनाय गैयालाफानो जों गासैबो ज'यै एसे खौसेथिनि गेजेरजों दान्दिसे सम मोसायो रंजायोना नोंथां
उम
बेफोरबायदियै जोङो बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै बिदाय होनाय जायो आरो ना नोंथां हाब खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो बैसागुनि गेजेरजों जोङो रंजानायजों लोगोसे जोंनि गामिनि थासारि बा जोंनि जा गोरोबलायनाय जोंनि खौसेथिखौ जों दिन्थिनो हायोना नोंथां जोङो गामिजों सुबुंफोरजों जोङो मोजां सोमोन्दो लाखिनो हायो बैसागुनि गेजेरजों गेजेरजों जयै गोरोबलायनानै रायजो जानायायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
नोंथांनिफ्रायबो नोंथांमोननिसिं नोंथांमोननि जायगाथिं बैसागुखौ माबोरै बुङ बेनिायाव एसे मिथिनो लुबैयो नोंथां
औ औ हागोन नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा बय नंगौ नोंथ जाखिनि बाजाराव बुंदों बेयो थारैनो सैथो आरो बेयो जोंनि हारिजों सोमोन्दो गोनांबा हारिनि एंगार ह मोनसे कालसार बा मोनसे जोंनि हारिमु नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां थारैनोसै
लोगो लोगोनो जोंहा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जिथुुबा जोंहा बैसागोखौ मोननै बाहागोआवसो खावदों जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु न दा मोसौ बैसागु माने ओरैबायदि खालामो माने बैसागोनि सेथि सानखौ जोंहा मोसौ बैसागु होननानै सानना लानानै जायो दा मोसौ बैसागआव जोङो गिबियावनो बिदिनो सोरांसे सोरांसे बा बिदिनो फुंनि थाराव बा फुंनि समाव सिखारनानै गामिनि जायहा जायहा न'खराव मोसौ दङ मोसौ दङ बेफोरबायदि सुबुंफ्रा माने फुङाव सिखारनानै बिबदिनो माने ओ खालामो आरो जिथुुबा हांगार बायदि साराय खानथा बेफोरनि बा उनजों नांना थानाय बायदिसिना हांगारखौ माने हनानै थाव गुबै लगायनानै बेखौ मिक्स खालामनानै मोखौखौ फोथा होनाय जायो आरो लोगोसे सानसे सुखाना दोननाय जि लाव फानथाव आ बायदि रोखोमनि थाराय हालदै आरो बायदि बायदि खाजल होननाय मोनसे मुं दोङो बेबो मोनसे जिनिस दा बेखौबो बाहायनाय जायो दा बेफोरखौ लोगोसे ज' खालामनानै बिबदिनो मोसौखौ सोरबा खाथिफोराव दैमा फाग्ला दैमाफोर दङब्ला दैमायाव लाङो दंग'फोराव दङ बा दंग'याव लाङो आरो बिदिनो चेन्नाइफोर थाबा चेन्नाइफोराव लाङो आरो सोरबा खायफाया जेबो गैयाब्ला हाखरफोरावनो माने हाखरफोरावनो बेखौ मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो आरो बिबदिनो मोसौ थुखैनाय समाव बिबदिनो बा लावखार बा न'नि बिगोमाफोरा माने लाना थांनानै मोसौखौ दैमायाव थुखैनानै हाबह होनानै आ बुवा रोजाबो आरो बिदिनो लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे दाजा नङा होमब्ला बेफोरबायदि मोजाङै जा बोसोरै बोसोरै फिसा बाराय बिब्दिनो जोंनि फोथायनाय दङ जे बेफोरबायदि खालामब्ला माने आरो फोथा सोथा होब्ला मोसौनियाव जाहाथे बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बिब्दिनो आरो बिदिनो ओ बिदिनो सोरबाया आरो बेदिनखालि गोखा गोखै जानायबो सम जायो आरोना मानसिफोरा बा न'खरारिफोरा गासैबो गामिनि गोखा गोखै जायो मोसौ थुखैखांना फैनानै सोरबा खैजिमा बिदै सोरबा फुंखा बिलाइ सोरबा बायदिसिना गोखा गोखा खै आरोना जेरै दिंखिया बायदिसिना गोबां जााथथाय जोङो बुंजोबनो हाया जों मानो होनब्ला बावगारना थानाय बायदि जायो आरो गासैबो जाखिनि मनाव दों बेखाय बे जों बुंनो हायो औ औ जौसे था बिदि जायो नाथाय जोङो गासैखौबो मोनजोबो थाङो नालाय जोङो जौसेथानि गेजेराव बबेबा सल्ल' था सत्र'था बेफोरबायदिखौ जायो आरो ओमफ्राय सायफा खायफा आरो नागिरना मोनथाराबा मोननै मोनथामजोंनो माने सोलिलाङो आरो। दा जेखिजाया दा मोसौ बैसागुया जोब खांनायनि उनाव नेक्स्ट दिना मोनफायो जोंहा बिदि सानसेनि उनाव मोनफैयो जोंहा मानसि बैसागो
औ थारैनो औ
जोंहा गावनो गथ' गथाइ बिमा बिफा गासिबो न'खरारिफोरा मा खालामो दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जायो आरो बाथौ सासे लगायो बाथौ थायोब्ला बा मनदिर थायोब्ला। साथि लगायो बाथौ साथि लगायखांनायनि उनाव गेदेरफोरा मा खालामो उनदै बा फंबाय जानाय उनदै उनदैफोरखौ मान होयो आरो उनदैफोरा गेदेर औ गसाइखौ खुलुमनायजों लोगोसे बाथौयारिखौ बा बाथौफोरखौ खुलुमनायनि जों लोगोसे माने गेदिर गोलावफोरखौ सनमान खालामो आरोना। जथ'बा खुलुमो बोर लायो। बा गदोरफोरा बोर होयो बिबदिनो आरो बिबदिनो सोलिलाङो। ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा बिदिनो मालाबा जोंहा जोंनि समाजनि नेम बायदि मालाबा बिदिनो जानाय लोंनाय जेरै अमा बेदर बायदिसिनाबो थायो। मानो होनब्ला बे सानाव माने गोजोननि थाखाय आरो ना खैजोमा बिदै बायदिसिना खुंखा गोखा गोखै आरो अमा बेदर बा बोरमा बेदर बायदिसिना जानाय जायो। आरो बेनिफ्राय सानसेनि थांनानै बेनिफ्राय नेक्स्ट दिनानो माने बैसागो मोसानाया जोंहा सुरु जायो। जेरै गथ' ग'थाय गामिनि बोराय बेनथ' बा सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जानानै बा सेंग्रा बा सेंग्राजों सिख्लाजों ज' जानानै मोनसे ग्रुप जानानै बा बोराइजों बुरैजों ज' जानानै बा उनदै उनदै गथ'जों ज' जाना नानै बिसोरो माने बैसागुखौ मोसायो आरो दा बिबदिनो बेनि न'खर बैनि न'खर बिब्दिनो माने मोसालांबाय थायो मोसालांबाय थायो सानसेयाव हायाब्ला साननै साननैयाव हायाब्ला सानथामाव माने गामिसिम खौ मोसायो आरो गामिनि मानसिफ्रा बेनि उनाव जुदि आरो ओरैबो दङ'। गामिसेखौ जुदि मोसाखाङोबा जों माने ओरैबायदि जायो माने जिथुबा गुबुन दाबसे दाबसे जायगायावबो जों थांनो हानायनि मोनसे माबा जिथुबा गुबुन से जायगायाव थांनानै रंजाहैनि मोसाहैनि जा एसे मोनो बिफाना फैनि होनानाय दा आरोबाव खेबसे जयैनो बैसागो जोबनायनि उनाव ओ सातदिन बैसागो जोब नायनि उनाव माने उम साना खाना जानाय जायो आरो। जिथु बै खाना खालिबो माने बिब्दिनो ओ बिदिनो बायदिसिना गो गोसो बादि बा गोथाव थावनाय अमा बेदर स बाइ अ-अ बिदिनो अनला बायदिसिना जानाय जायो आरो माने। बिब्दिनो जोंनि बैसागुआ गाजा गाजा गोमजायैनो गाजा गोमजायैनो बिबदिनो जोबलाङो जोंनि बैसागुआ दा जोङो बुंनो थाङोब्ला आसाम नाङै माने बिहुआ मोनसे फोरबो माने फेमास फोरबो आरोना गुबुन हारसाफ्राबो जे बिहु दङो। औ हारसाफोराबो बिहु दोङो बिहु फा फोरबो फालियो। जोंहा बाथाखौ औ बिदिनो आरो नोंथांखौ हागोन नामा बैसागोनि बागै आरोबाव
औ औ नोंथां माने फोरमायनो लागाखिनिखौ नोंथाङा फोरमायबाय ना नोंथां। दा आथिखालाव बैसागुफोरखौ एसे जोङो ओ जोंनि दोरोङारि दामनाय देनायनि अनगा गुबुन बक्स फोरजों फालियनायखौ बांसिन नुयो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
दा जोंनिया समाबो समाबो जोंना जा औ औ।
जोंना समाबो जाबायना नोंथां नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
दा समाबो समा जाना फैबाय औ नोंथाङा खोनादों आं खोनादों। आङो जेखि जाया जोंना समाबो सबाय जोंना। औ बेखौथ' आं नेक्स खेबसे नों रायज्लायबावसै आ
औ नोंथां दे।